नोंथाङा खोनादों ना आंनि रावखौ?
औ खोनादों नोंथां।
अ उम बिदिब्ला नोंथाङा मा खालामबाय थादों?
औ आं नोंथां आङो ओरैनो जिरायनानै दं। स' नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
मोनाबिलिनि एसे जिरायनानै दं। साहा लोंबायना नोंथां?
औ लोंखांबाय। नोंथाङालाय?
औ लोंखांबाय आंबो।
औ
उम बिदि ब्ला आं नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै हरनाय थाबाय। नोंथाङा सावरायनो सम दङ' ना?
औ दङ' नों
औ बिदिब्ला एसे बिफां लाइफांनि सायाव बा बिफां लाइफांनिफ्राय जोंना आबहावाया माबायदि जायो बेफोरनि बागै एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ सावरायजागोन।अ गैया।
आ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो नामा सुंदयै बा जोंनि आबहावानि बागै बिफां लाइफां माबायदि माबायदि गायनांगौ बेफोरनि बागै।
औ ओ आं सावरायनानै एसे सुं बिफां लाइफांनि सायाव एसे सुंदयै सावरायनानै होनो हागोन।
औ
ओम जोंथ' मिथिखायो। ओ बिफां लाइफां गैया। ब्ला जोङो थांनानै थानो हानाय नङा।
औ
मानो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन मोनो उम। बिनिफ्राय ओ बिफां लाइफाङा जोंनि हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिसोरो ओ लायो आरो औ। ओ बेबाय बेनिखायनो जोङो ओ बिफां लाइफांखौ जोङो जोथोन लानांगौ।
दानफायनो नाङा आरो ना। औ बिफां दाननायनि सिगाङावनो जों बिफां गायनांगौ आरो।
औ बे फां गायनायनि सिगाङाव जोङो फां बा एबा दसथासो जोङो बिफां गायनांगौ।
औ औ
औ ओ बेबायदिनो जोङो ओ बिफां बायदि रोखोमनि बिफां दङ ओ खायफाया गोबां बेसेन गोसा बिफां दङ। खायफाया बेसेन गैयि। ओ बेबायदिनो बेसेन गोसा बिफांफोरा जादों साल सिग गुन फाख्रि दं गाम बारि ओ दम चोन्दोन फ्लाल चोन्दोन बिदि बिदिनो गोबां रोखोमनि बिफां दङ' जायफोरा गोबां बेसेन सा
औ
बिदिनो जोङो ओ बिफांनिफ्राय जोङो मालाबा जोङो बनबो मोननो हायो। ओ बिफांनिफ्राय जों माला बा ओ बिबारबो मोनो फिथाइबो मोनो। बेबायदिनो जोङो औवा बिफां
औ। बेफोरबायदि बानायनो हा हायो आरो ना? जों बेसेन गोसा बिफांनिफ्राय।
औ बेबायदिनो जोङो औवानि औ औवानिफ्रायबो जोङो लेखाय बिलाइ जोङो दिहुननो हायो।
औ।
औ आरो बायदि रोखोमनि आइजें आइलाबो जोङो बानायनो हायो। थ' नोंथाङा ओ बेफ बिफां गायनानै मोजां मोनोना?
गायनानै मोजां नाङो आरो जों बिफांनिफ्राय गोबां फिथाइ ओ सम सम बोथोर लायै बोथोर जों फिथाइबो मोनो। जेरै दा जोंना दैज्लां बोथोर गोलोम बोथोर नङा होमबा? बेयाव जोङो दाथ' थ' थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां बेफोरनिफ्राय जों फिथाइ मोननो गोबां फिथाइ मोनजायो।
औ।
औ बे थाइजौ खान्थाल आरो जाम बिफां बेफोरबायदि दं। ना दाथ' जोंना बेफोरो फिथाइ जानाय सम बेफोर फिथाइ होयो। आरो जों बेफोर फिथाइफोरख खौनो फाननानै रां मुलाम्फा न'खर संसार जानायावबो मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
अ। थिग बेबायदिनो आरो जोङो बिफांफोरखौ खायसे खायसे बिफांफोरनिफ्राय जोंनि ओ न'खराव बन नांगौ जायो। बनफोरखौबो मोननो हायो जों। बिनिफ्रायनो थानायफोरखौ
उम।
औ आरो बेसेन गोसा बिफांफोरनिफ्रायबो जोङो न' बां लुनाय दरजा खिरखि बाथाम आलना फालें बानायनायफोरावबो गोबां सुबिदा जायो आरोना औ।
थ' जोङो ओ बिफांखौ जोङो ओ-ओ बिफां बे ओ बिफाङा जोंनो अक्सिजेन गेस होयो नालाय बे ओ गेसखौ जोङो औ ओ बे गेसखौ जोङो ओ आबहावाखौ गुबुंले खालामबा बे ओ गेसा जोंनि देहायाव गोबां गोहोम खोख्लैगोन। मानो ओ मानो औ मानो होनोब्ला जों आबहावाखौबो जोङो रैखाथि लाखिनांगोन।
औ।
बेनिखायनो जोङो ओ आबहावाखौ जोङो ओ -ओ मोजाङै एबा ओ जेबो गुबुंले खा ओ जायिनि थाखाय जोङो बिदिनो ओ बा जुनाव ओ बिफां गायनाय सा सान एबा ओ मुलुगनां आबहावा आबहावायारि सान जोङो फालिनाय जायो औ बेयाव गोबां मानसियानो गोबां ओ बिफां गायो ओ आबहावा औ रैखाथि होनो थाखाय औ- औ बिदिनो ओ नोंथाङा ओ बे सानखालि
औ गायदोंमोन। औ नोंथाङालाय नोंथाङा गायदोंमोन ना।
औ गायदों नोंथाङा ओ मा-मा बिफां गायदों बै सानखालि।
ओ जे बिफाङाथ' जोंना बिफां गायनाय बे बा जुन खालि बिफां गायनाय सानखालि जोंथ' ओरैनो फाख्रि बिफां जाम बिफां बेखौ गायनाय जादोंमोन आरो नोंथाङालाय।
आङो जिया पमा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिफां गायदों बै सानखालि।
औ नोंथांमोनहानि न'आव बा नोंथांमोननि न'नि सोरगिदिं मा-मा बिफां नोंथाङा दं होनना दं नामफोरखौ बुंनो हागोन नामा मुंफोरखौ।
औ नोंथां हागोन। ओ जाहानि जोंहानि न'नि सोरगिदिं ओ लामानिफ्राय लानानै बुंनो थाङोब्ला लामानिफ्राय लानानै जोंनि ओ बे लांगोनानिफ्राय गाम्बारि दङ गय दङ थाइ जौ दं खान्थाल बिफां दं सिलिखा बिफां दं औवा दं बिदिनो फाख्रि, कदम जिया, पमा बिदिनो ओ सुमफ्राम बिफां आरो गोबां रोख रोखोमनि बिफां दङ
औ-औ
ओ उन्दै-उन्दै बिफांफोर दङ
औ-औ
दा बिदिनो नोंथांनि न'नि सोरगिदिं ओ मा मा बिफां दं नोंथाङा फोरमायना होनो हागोनना
औ जोंहानियाबोथ' बिदिनो गय बिफां आरो औवा फोराबोथ' औवायाबोथ' जोंना गोबां ओ बायदि बायदि माने मुंजों मिथिजानाय बा नुनायावनो जों सिनायखायो नङा होमबा ओ बायदि बायदि थायो जेरै औवा थाइ औवा भु खा बेफोरबायदिनो बेफोरबो दं औ आरो थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां जाम बिफां बेफोर दं आरो आरो गाम्बारि फाख्रि बेफोर दं औ
बिफाङा अ नोंथाङा ओ नोंथाङा बिफां फांसे गायनोब्ला नों थाङा ओ माबायदि जो थोन लायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना?
औ औ जों बिफां फांसे गायनो थाखायथ' जेरै ओ बिफांनि गरायाव जोङो हा जाबनानै बा जोंनि बे गोबोर बेफोरखौ हासारफोरखौ माने न'नि जि सिबथुमनानै मोननाय मैगं बिगुर बाइदिफोरखौ जों बिफांनि गरायाव गारना होयोबा बेफोरबो बिफांनि थाखाय हासार जायो होननानै आं सानो आरो औ बेखौ आरो जोङो बा बोरमा मोसौफोरा अरस'नो हायि बायदि बिदि बेखौ जों बेरा दुंमथेनानै दोननांगौ आरो औ बिफांनोथ' ओरैनो बिफाङा जुदि थांखानायबाथाय बेनोथ' बांद्राय दै नाङा नङा होमबा नोंथां बेयो अख खानि दै मोननाय सम सम बेजोंनो बियो ओ थांलाङो आरो आरो बिफाङा जुदि थांखायाखै बेखौ उन्दैनिफ्रायनो जुदि गायग्रोयोबा बेनो सम सम दैबो होबाय थानांगोन जोङो सानसेयाव खेबसे खमैनोबाबो सानसेयाव खेबसे आरो औ बेफोरबायदिनो बेरा दुमथेना दोननानै बेफोरबायदि जोथोन लालांबाय थायोब्ला बिफाङा देरलांगोन आं बेखौ सानो आरो नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
बो हागोन सो जोङो ओ बिफां फांसे ओ फुलि गायनोब्ला जोङो गिबि यावनो ओ बबे जायगायाव गायगोन बे जायगाखौ जोङो मोजाङै साफा खालामनानै ओ बेखौ खदाल एबा खुन्थिजों जोङो मोजाङै जावगोन बेनिफ्राय जावनानै बे ओ औ बे बिफां फुलिखौ जोङो ओ बे जावनाय जायगायाव ओ फबो एबा गायो औ बिदिनो गायनानै बेयाव ओ अरगेनिक हासार एबा गोबोरखि बेफोरबायदिखौ ओ होनाय जायो गो औ गोबोरखि गोरानफोरखौ ओ मा होनोब्ला बेबो जेबो ओ मेदिसिन गैया नालाय अर्गेनिक हासार औ बे थाखाय ओ बेखौ होनाय जायो बेनिफ्राय बिफांखौ बेखौ ओ बिफां फुलिखौ गायखांनानै ओ बेखौ औवानि एबा ओ जिखुनु ओ गावनि गोसोबायदि बेखौ बेरा दुम दुमथेनानै दोनो जाहाथे बेखौ ओ सौ बोरमाया जाया।
औ
ओ बेनिखाय जोङो मोजाङै जोथोन लानांगौ बिफांखौ। बेरा दुमथेनानै उम बिनिफ्राय ओ दै एसे एसे ओ होबाय थानांगौ नांगौ बायदियै बांद्राय होबाय थ' बिफाङा थैलाङोना।
औ औ
औ बेबायदिनो बिफाङा ओ गोजौ जायो एबा देरलाङो औ
औ
बिदिब्ला नोंथांनि फ्राय आङो बिफांनि सोमोन्दै बा आबहावानि सोमोन्दै माबायदि लाखिनांगौ गोबां मिथिनो हाबाय।
औ
औ बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोनथों।